हेल' नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ?
दङ ओरैनो जिरायगासिनो
नोंथांजों आं जोंनि बुहुमाव जोंनि सोरगिदिं थानाय जिशबफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो सानदोंमोन फोरमायजागोन ना
औ
दा जोंनि सोरगिदिं थानाय जिबफोर होनोब्लाथ' जेरै दाउसिन-दावउला
बिदिनो एम्फौ-एनला सिब-जुनार बेफोरबायदिफोरा गोग्लैयो। आरो मानसि दुमसि बेफोर
औ।
दा जोंनि सोरगिदिं जेरावबो बायदि बायदि महर, गाब,
औ।
आरो बायदि बायदि थाखोनि सिबफोरखौ नुनो मोननाय जायो आरो।
औ औ।
दा बिदिनो माखासे सिबिफोरा बिरनोबो हायो।
औ।
आरो माखासे जिबिफोरा
आरो माखासे जिबिफोरा मानबायो।
औ।
खायसे खायसे जिबिफोरा थाबायनायजों थाबायनोल' हायो एबा खारनो हाया आरो खायसे खायसेया थाबायनायजों लोगोसे उरं खारनोबो हायो।
औ।
दा बिदिनो माखासे जिबिफोरा बोरि एबा हायाव थायो।
औ।
आरो माखासेफोरा दैयावबो थायो।
औ।
आरो माखासे जुनादफोरखौ मानसिफोरा फिसियोबो।
औ।
आरो बिदिनो
मानसि फिसिग्रा जुनादफोरखौ न'नि जुनादबो बुंनाय जायो।
औ औ
नाथाय माखासे जुनारफोरा हाग्रा एबा अरनबारियाव थायो।
औ
बेसोरखौ बिसोर हाग्रा एबा बिदिनो अरनबारि एबा न'नि बाहेरायाव थानाय बेफोर जिबिफोरखौनो हाग्रानि जुनारबो बुंनाय जायो आरो।
औ औ
बिदिनो न'आव फिसिजाग्रा जिबिफोर जुन एबा जुनारफोर बुंङोब्लाथ' बिदिनो मोसौ
औ औ
बिदिनो माउजि सैमा
औ
जे आरो बिदिनो
मैदेरफोरखौबो खायसे खायसे न'आव फिसियो
औ औ
आरो बिदिनो न'आव फिसिजाग्रा बुंङोब्ला गराय बायदिफोराबो बेफोरखौ न'आव फिसिजानाय जुनार आरो।
औ
दा बिदिनो हाग्रायाव बा हाग्रानि जुनार बुंङोब्ला बिदिनो मोसा मुफुर सिंह गान्दा मैसो
औ
बिदिनो सियाल
औ
सेसा बेफोरबायायदि गोबांखौनो हाग्राफोराव जों मोननाय जायो आरो।
औ
बिदिनो गान्दा बुंङोब्ला जेरै फसेल' गं गोनां गान्दा बेखौ
बिदिनो काजिरंङा हाग्रामायाव मोननाय जायो।
औ
दा बिदिनो जिबफोर बुंङोब्ला खायसे खायसे दैयाव थानाय जिबफोर जेरै बिदिनो ना जिबौ एम्बु बिदिनो एंखावरि गांजेमा बिदिनो खुसिया बेफोरबायदिफोरा दैयाव थायो।
औ
आरो बेफोर बेफोर नाफोरा बांसिनानो फुख्रि एबा बिदिनो दंग' दुब्लि फोथार बायदिफोराव बेफोरखौ बांसिनखौनो मोननाय जायो आरो बेफोर सिबफोरखौ
औ औ।
आरो खायसे खायसे जिबफोरा लैथोआव थाग्रा लैथोआव थाग्राबो दंङो
औ
जेरै बिदिनो नाथिनि अक्ट' पास हांगर ना बेफोर खौ बिदिनो गिदिर गिदिर लैथो लैथोमाफोरावसो मोननाय जायो आङो
औ
दा बिदिनो खायसे खायसे गोबां गाज्रि लेथ्रा बायदि हाब्रुआव थाग्राफोर बुङोब्ला जेरै बिदिनो जलस्थि गोरियेल बायदिफोरा गाज्रि मैला गोनां दै हाब्रुआव थायो।
औ
आरो बिदिनो जों नु मोननाय गुबुन गुबुन जिब जुनारफोरानो गुबुन गुबुन राहायै हान्थियो।
औ औ।
जेरै मासे जिबौआ आथिं गैया नाथाय मानबायनो हायो आरो
औ औ।
आरो बिदिनो माखासे अ अस्ट्रिट दाउआ थोंनै आथिं लोगोसे फारनै गांखंबो दङ। नाथाय बियो बिरनो हाया थाबायनो आरो गोख्रै खारनो हायो आरो।
औ औ।
मासे एम्बुआ बोरियावबो बोरियाव बारनो हायो एबा दैयावबो सानस्रिनो हायो आरो।
औ औ औ।
दा बेफोरनो आरो नोंथाङाबो बेफोर जिबफोरनि सोमोन्दै एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ जोंनि सोरगिदिं थानाय जिबिफोर होनोब्लाथ' जोङो जिब जुनारनिफ्राय लानानै दाउसिन दाउलाफोरखौबो जों बुंनो नांगोन।
औ
बैफोर जिबिफोरा मा मा जायो। बिनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायथिनानै होनोसै।
औ
थांनानै थानो थाखाय गाैबो रोखोमनि जिबिफोरानो आदार जायो नङा होमबा?
औ औ।
ओ गासैबो जिबिफोरा रोखोमसे आदारखौनो जाया।
औ
मानो होनोब्ला जेरै मोसौ बोरमाया गांसो जायो।
मावजिफोरा ओंखाम बेदर। बायदि जायो
औ
दाउफोरा एम्फौ एनला जायो।
औ
बिदिनो सिंह आरो लख्राफोराबो बेदर जायो।
औ
जों नुनो मोनोदि मोसा मुफुर सिंह सियार बायदिफोरा खालि बेदरल' जानानै थांनानै थायो।
औ औ
माखासे जिबौआ दै आरो बोरियाव फाना ना एम्बु नागिरनानै जायो।
औ
गराइ मैदेर जिराब गान्दा। बायदि बायदि। गिदिर गिदिर जुनारफोरा गांसो जानानै थांना थायो। गासै
औ।
जिब जुनारनि थांनानै थानायनि राहाया। एखे रोखोमनि नंजोबा मानोना बिसोरनि थानायनि राहाया आबहावानि सायावसो सोनारनानै जायो।
औ
जिबिफोराबा गावसोरनि आखु बायदि थानायनि राहाफोरखौबो। गाव गावनो खालामनानै लायो।
औ।
जेरैहाय दाउफोरा बासा लुनानै थायो। नाया दैयाव थायो। एन्जरफोरा गुदुं खुरनानै थायो।
औ।
बेबायदिनो जिबिफोरनि थाग्रा जायगाफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो आरो।
औ औ।
बिदिनो माखासे जिबिफोरा दनन्दर आरो खुलिफोराव थायो।
औ
माखासेफोरा थानायनि थाखाय मोनबो थि जायगा गैया जेराव मेराव गिदिं गिदिं थाबाय थायो।
औ।
आरो माखासे जिबिफोरखौ न'आव फुं फिसिनायबो जायो।
दा बिदिब्ला नोंथां। दिनैनि सावरायनायखौ फोजोबथ'बाय। नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय।
औ
दे बिदिब्ला।